औ खोन
जों बे समाव बर'नि फालांगि खालामनायनि बागै लारायनो।
औ औ जागोन।
बिदिब्ला आं जागायनोसै।
औ जागाय नोंथां।
बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फालांगि खालामनो मोजां मोनग्रा हारि। आरो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मिथिंगाजों थाबोदों जाबोदों बेबायदिनो जिउ खुंदों। आरो मिथिंगायाव मोन नाय बेसादफोरखोनो जानानै बिदि थांनानै थाबोदों आरो गावनि नखराव नांगौ जानाय बिदिनो मैगं थाइगं बेफोरखौ गायनानै जाबोनाय, आबाद खालामनाय, बेफोरखौ जोङो खोनानो मोनो मोनथिनो मोनो आरो लोगोस से आबाद खालामनाय जि मैगं थाइगं गायनाय बेखौ नंआव जानायनि थाखैल गायालाफानो बिदिनो बाजार हाथायफोराव बिदि फाननो लाबोनाय फालांगिनि थाखै बेबायदि राहानि थाखै खालामनायनि थाखै जोङो नुबोदों।
औ।
गोबां बर'फ्रा दिनैनि दिनावबो बिदिनो गोबां आबाद खालायो आरो बिदिनो बे आबादफोरखौ फालांगि बा हाथायाव लांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नि मुगायावथ' जोङो गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर फालांगि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जोङो नुनो मोनो। नोंथाङा मा बुंनो सानो बे
औ नोंथाङा होनाय बायदिनो जोंना बर'फोरा जेनेबा फालांगि खालामना जायो नोंगौ गिदिर गिदिर फालांगि खालामाब्लाबो फिसा गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसा फिसा फालांगि खालामनानै जाबोयोमोन नङा होमबा? मैग जेरैबायदि जोंना मैगंनि फालांगि फिथा द'खान साहा गला बायदिसिना बिदि होनायनि फालांगि खालामोमोन आरो बिदिनो बेदरारि फाननाय, जिब जुनार फाननाय, बेफोरनि फालांगिखौ खालामोमोन गोदो गो दायनिफ्रायनो माने खालामबोयोमोन।आथिखालसिमबो खालामगासिनो माने नाथाय आथिखालाव माने गोबां गिदिर गिदिर फालांगिखौबो खालामबोनो सोलोंदों आरो जोंनि बरफोराबो अब्लाबो माने जोंना सिगांनिफ्रायनो माने बिदि जोंनाथ मैगं थाइगं आबाद मावो नङा होनोब्ला आबाद मावो जिब जुनार फिसियो बेफोरबायदिनो दखा गला सा गला बायदिसिना फिथाइ फिथा बेफोरबायदि जाग्रा मुवा बिदि गाव गावनो न'आव बानायनानै फानो। बेबायदिनो फालांगि खालामो जोंना मैगं फालांगिखौ बांसिन खालामोमोन, जिब जुनारखौ बांसिन खालामोमोन, बिनि होननायनि जाहोना जाहैबाय जेनेबा जोंना मा होनो आबाद गाहाय सुबुं नङा होमबा जोंनि बर' हारिफोरा? माने बिनि फाय आरो जोंना हाजो हाला खाथि खाथियाव थायो, दैमा दैसा खाथि खालायाव थायो नफोरा बेनिफ्राय जों हाजो हालानिफ्रायबो गोबां बुथुमना मोनो। दैमा दैसानि खाथियावबो जोंना बुथुमना मोनो आरो जोंना नआवनो दा जायगायावनो गामियावनो गोबां आबाद मावो, गोबां मैगं थाइगं गायो बैफोरखौ बुथुमनानै माने फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेफोर माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखादों आरो दासिमबो सोलिबोबाय थादों । बेबायदिनो आरो आथिखालाव माने गोबां गुबुन गुबुन फालांगि मावनायखौबो नुनो मोनो आरो जोङो गयनि फालांगि, माइनि फालांगि आरो गोबां बायदिसिना उम आबादनि फालांगि बेफोर खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नोंथाङा आथिखालनि फालांगि आरो गोदोनि फालांगिनि सायाव माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा? माबाफोर जेनेबा मोजांसिन जाबोदों नामा बेफोरनि सायाव बुंनो हागोन नामा?
औ नोंगौ जोंनि। नि ओ समाजाव। गोदोनिफ्रायनो बिदि फालांगि खालामनाया सोलिबोगासिनो दङ दाबो। ख्लामगासिनो दंङ नाथाय। गोदोनि समाव जोंङो नुनो मोनोमोन जे जोंनि फिसा बा जोंनि खाथि खालाव थानाय बेबायदिनो ओ फालांगिफोराव बिदि बाजारफोराव बिदि फालांगि खालामनाय। खौ गावनि जि गायनाय आबाद बेफोरखौ फानफैनाय जोंङो नुनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोंङो जोंनि हारिया जौ बानायजों लोगोस ओ सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेबायदि फै जोंङो रोंबाय आरो बिदि फालांगि खौ खालामनो। फोरोंनायखौ जोंङो नुनो मोन्दों। आरो लोगोसे। जोंनि ओनसोलाव जोंनि रायजोनि अनगायैबो जोंङो गुबुन हादरफोरजों बे। दि लोगो लानानै फालांगि खालामनाय बेखो‌ बेखौ जोंङो। नुनो मोनदों जोंङो बुंनो ह। हायो। जोंनि फालांगिया गोबां बिदिनो गोजौ फारसे दावगाबोदों जौगाबोदों। थारैनो बेफोर गासैबो जोंनि नाजानाय आरो जोंनि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दों बेयो जादों आरो जोंनि। बर' न'खर। फोरा जि माइ आबाद बा मैगं थाइगं। बा जिब जुनार बेफोरखौ फिसिनानै बा आबाद। खालामनानैल फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोना। जोङो दानि मुगा गायाव जि जि जोम बेफोरखौबो जोङो फालांगि बेबायदि थाखोसिम जोङो लाबोनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि न'खरफ्रा जि जोम दायो गाव जोमनो थाखाय गाननो थाखाय नाथाय बेनि अनगायैबो बेखौ फालांगि हिसाबै लानायखौ जोङो मोनथिनो हायो। आरो गोबाङा बिदिनो फालांगि खालामनानै जोङो नखर खुंगासिनो आरो बिदिनो न'खरफोरखौ जौगाहोनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथाङा आरो माबा मोनसे बुंनो सानो नामा बे फालांगिनि सोमोन्दै?
औ नंगौ नोंथांङा बिदिनो जोंना फालांगि होननानै बुङोब्ला जों माने गोदोनि समावथ' जों गोबां फालांगि मावनाय नुवामोनब्लाबो आथिखालाव माने जों गोबां फालांगि मावनानै जोङो धोनि जानाय रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि जोंना आथिखालाव गयनि गयनि फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो बिनिफ्राय जोङो माइनि आरो जोङो थालिर आथि जोंनिथिंथ' थालिरनि बुहुद फालांगि सोलियो नङा होमबा आ। आथिखालाव थालिर बिनिफ्राय उन्दनि नोथां होननाय बायदि जोंना जि जोमनि फालांगियाबो गोबां नुनो मोनो आरो जों माने जि जोमनि फालांगि बुङोब्ला जोंना दा न'फोरावबो दानो लुनो गोरों दङ जोंनि आइजोफोरा बेनिफ्राय गामि ओनसोलावबो गोबां दानो लुनो। गोरों दं बैफोरो दानाय लुनायनि हरनानै माने फाननायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंना आथिखालाव मेसिनफोरजों दानानै गोबां जि मोजां मोजां समायना रमायना आगर गोनां जिफोरखौ जोङो दानायखौ नुनो मोनो बेफोरखौ जों माने फाननायखौ नुयो माने जोंना आथिखालाव माने बेफोर जि जोम गानग्रा जोमग्राखौ जोङो माने खाथि खालायावनो नांगौ बायदि मोननायखौ नुनो मोनदों आरो। बेफोरजों नांगौबायदि मोननायनि जाहोना जाहैबाय जों बे फालांगिरिफोरा जोंनि खाथियाव लाबोनायनि थाखाय। थाखायसो जों बेखिनिखौ मोनदों बिनि अनगायैबो जोंना हटेल बायदिसिना जाग्रा जेराव जों जाग्रा मुवा मोनो गला गिदिर गिदिर मोजां मोजां बेफोरबायदि माने जाग्रा लोंग्रा गला। खुलिनानै माने जोंनि जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो ओ फाननायखौ नुदों माने बेखौ बे फालांगिनि गेजेरजों माने जोङो मोनसे मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव माने गुबुन गुबुन माने हारिफोरा माने गुबुन जायगानि सुबुंफोराबो जोंनि माने हारिमुफोरखौ मिथिनोबो मोनो आरो बेफोर फालांगिनि गेजेरजों जिहेथु माने बेफोर सोलायलायनाय बायदि जायो। जोंनि जोंनि मुवा बेसाद। बेसादफोरखौ गुबुनफोरा लाङो गुबुनफोरनिखौ जोंनिया लाबो लाबोयो बैफोरबायदि सोलायनायनि गेजेरजों माने बे फालांगिनि बेफोर फालांगिनि गेजेरजों माने जोङो माने गावनि हारिमुखौ माने फो फुवार सारनो जायगा मोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे फालांगिनि गेजेरजों बेनि थाखाय नोंथांनि बाय जेब्ला फालांगि खालामनाया माने मोजां बेसेबां मोजां आरो माबायदि दावगाबांनांगौ बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ नंगौ। जोंनि। हारियाव फालांगि खालामनाया गोदोनिफ्रायनो दङ। नाथाय दानि मुगायाव जोङो फालांगि खालामनो बा सोलोंथाइबो नांगौ जायो। सोलोंथाइ आ गोनां। आरो दिनैनि मुगायाव औ जों गोबां बिबदिनो सेंग्रा बा सिख्ला बिदिनो गोबां सोलोंथाइ मोननाय मानसिफोरखौ जोङो बिदि फालांगि खालामनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। बेखौ गावनि बेबायदि प्रफेस न हिसाबै बि जरखायै लादों। आरो गोबाङा बिदिनो गावनि फालांगिखौ बिदि देरहोदों, गेदेर खालामदों। आरो गावनि जिउ खुंनाय राहायाव बेबाय दि हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। गोबाङा बिदिनो गेदेर गेदेर खेथि बेफोरबायदि खालामनानै आबाद खालामनानै बिदि गुबुन गुबुन हादर फोराव दैथायहरनायखौ जोङो नुनो मोनदों। गुबुन गुबुन हा दरनि जि जा ग्रा, फिथाइ सामथाइ बेफोरनि आबाद जोङो खालामनायखौ नुनो मोनदों। जेरै द्रागन ड्रागन फ्रुट आरो बिदिनो ककवा चक्लेट आरो बिदिनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि आबाद खालामनाय जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरखौ मावनानै जोंनि सुबुंफ्रा जोंनि बर हारियाव जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों। आरो बियो थारैनो गोनांथि आबाद मावनाया मानो होनबा आबाद मावनाया जोंनि बर हारिजों सोमोन्दो गोनां आरो जोङो आ बादखौ मावनो नांगोन। आबाद मावोब्लासो जोङो मोनजागोन आरो बेखौ फालांगिसिम लाङोब्ला जोङो जोंनि न'खरखौ खौ जोङो सालायनो हायो
औ नोंगौ।
जोंनि समाज न'खरखौ औ बिदिनो दैदेननायाव गोबां बिहोमा होदों नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानो
औ नोंथांमोनहा बेदिनो जोंनाव बे फालांगिखौ जों माने जों माने फालांगि मावोब्ला माने जों मा गोबां माने साख्रि बाख्रि मावनायनिख्रुइ मोजांसिनबो होननानैबो जों सानो आरो मोजां मावनो रोङोब्ला
औ नो
फालांगि मावनायाव जों बांसिन रांबो खामायनो हायो आरो गावनो बिगोमा जानानैबो मावनो हायो रावनिबो नारसिननाय गैयालासे जों माने उदाङै खामानि मावनो हानायखौबो जों नुनो मोनो आरो फालांगि मावनो मावनायाव औ बिनि थाखायनो जोंनो आं जों माने बुंनो हायोदि फालांगि मावनाया मोजां आरो जोंनि समाजाव जोंनि सुबुंफोरा माने जेसे हायो एसेनो फालांगि मावनायखौ माने गोसो होबा मोजां जायो आरो दा जिखिनि दाबायदि जौगादों बेनिफ्राय आरो बांसिन बांसिन जौगागोन होननानै माने जौगागोन होननानै आं सानो आरो बेफोर फालांगि माव-मावनायखौ जोङो माने मोजाङै बोजबना लायोब्ला मोजाङै सोलोङोब्ला
औ नंगौ थारैनो नोंथां बुं या सैथो जों बिदिब्ला बे फालांगिनि सोमोन्दै सावरायनायखौ दोनथ'
औ जागोन दे नोंथां।
गोजोन्थों।